औ खोनादों मा खालामदों नोंथां
आङो बिदिनो जिरायनानै दङ नोंथां बोथोराबो बिराद गरमना जोंथिहाय सान्दुंबो गोसा -थार ओंखायनो माने जिरायनानै दंथ'यो आरो ना
ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां
ओंखामाथ' जानाया जाखां
अ मा ओंख्रिफोरजों जाखो नोंथां
मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां ओंख्रिया जोंना
गोथावानो माथो
गोथावानो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय
आं ओरैनोसो दं नोंथां नै जिरायनानै
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा जाखांबायमोन नामा नोंथां
जाखांबाय ओं नोंथां
अ मा ओंख्रै जाखो नोंथांमोनहालाय
जोंना सबायजों दाउजोंसोमोन नोंथां
अ गोथावनो माथो बिदिबा नोंथां
औ गोथौआलाय एसे
ओमफ्राय नोंथां बोथोरफोर खबराथ' मोजाङानो नोंथां बर्थमान माथो होनबावनो बिदिनोसै आरो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै मा होनबावनो आरोना नोंथां
औ गायनाय फुनायफ्रालाय नोंथां बोरै सोलिदों नोंसिनि ओनसोलाव
गायनाय फुनायखौथ' मा होननो नोंथां जोंथिंजाय माने दैयानो गैया गायजेननायानो जायाखै आरो माने बिदिनो सोरहाबा सोरहाबा गामियाव एफा एनै गायजेनबाय आरो दै सारनानै सान्दुं बिराद दुंगासिनो जे देग्लाय अखायानो माने बिराद खम आरो बिनि थाखायनो औ ओमफ्राय नोंथां बोथोरा बोरै नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां थेवब्लाबो जोंथिं गाय- खांबाय आरो बांसिनानो उनु साफा न'खरफा न'खरनै दं औ
उम उम
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां
अ
औ
जोंहा बिदिब्ला गोदोनि सोलोंथाइ आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
अ जागोन नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे बिदिब्ला नोंथां
बिदिब्ला आङो नोंथां फोरमायलांनोसै जोंहा बयबो मिथि खागौ मा गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो आथि खाल मुगानि सोलोंथाइ राहानि सायाव माने जों गोबां सोलांनाय सोलायनाय खौ नुनो मोन्दों आरोना जोंहा मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ राहाया बेलेगमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव माने बेलेग जाबाय आरो सोलोंथाइ राहाया बेलेगा बेनो मा गोदोनि समावहाय जोंहा मा गामि एबा खा थि खालायावहाय जोंहा मा नांगौ बायदि फरायसालि गैयामोन आरो जायनि जाहोनावहाय गोदोनि फरायसाफोरा माने फरायनायाव बांद्राय गोसो होआमोन आरो बिसोरो फरायनाय लिरनायाव माने गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन आरो खोनादों नोंथां
औ खोनादो नोंथां
आरो जोंहा मा गोदोनि बिमा बिफाया माने दानि बायदि फरायसालिफोर मा होनो फरायसाफोरखौहाय फरायसालियावहाय थिनहरामोन आरो बिसोरो मा खामानियाव बांसिन माने खामानि मावनो बांसिन थिनोमोन आरो माने बि बिसोरो आरो बिसोरो जोंथ' खोनानो मोनदों गोदोनि दिनावहाय मा फिसाज्लाफोरखौहाय सोरबा मा गामिनि एबा बबेबा गामियावहाय मा होनो दाहोना दोनहरनानै जानाय आरो फिसाजोफोरखौ मा रुवाथि दोनहरनानै जानायखौसो जों खोनानो मोनदोंमोन आरो नाथाय मा आथिखाल मुगायावथ' जों बैफोरबायदि दा होना रुवाथि थानायखौथ' जों दा नुनो मोनलिया नोंङा नङा नोंथा
औ नंगौ नोंथां
आरो जों खोनानो मोनदों गोदोनि समावहाय जोंहा मा थोजासे बिबांनि फोरोंगिरिबो गैयामोन आरो बिजाबफोरबो गैयामोन फरायनो थाखाय आरो लिरनो थाखाय जोंहा दानि बायदि खलम एबा फावथेनबो गैयामोननो माने गोदोनि समावहाय बिसोरो मा फावथेनजोंसो फावथेन माने जोंहा मा ऐ दाउगांजोंसो सो लिरोमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों आरो जोंहा मा दाथ' जोंहा नुनो मोनबाय नोंथां आथिखाल मुगायाव जोंहा गोबां सोलायबोबाय फरायनाय लिरनायनि बेलायावहाय जोंहामा आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनदों गामि गंसेयावनो गामि गंसेयाव गंफा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो फरायसा होला माने थांलाय फैलायनि थाखाय माने जोबोद मोजांबो जानायखौ मोनदों आरो जोंहा आथिखाल मुगायाव मा हान्था मेलानि थाखाय लामाफोराबो फरायसालियाव थांनो थाखाय माने गोबां मोजां आरो जायनि जाहोनावहाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनानै मोजां सोलों सोलोंथाय लाहैनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो आथिखाल मुगानि फोरोंगिरिफ्रा जोंहा माने गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय नाथाय गोदोनि फ फोरोंगिरि फोराहाय माने गोजौ सोलोंथाइ लानाय नङामोन आरो गोदोनि फोरोंगिरिफ्रा फरायो मोनब्लाबो जों खोनानो मोननायावहाय बांसिन गु थाखो आरो जि थाखोसिमल' फरायोमोन होननानै खोनादों आरो आरो बैफोरसिम फरायनानैनो बिसोरो मा मा होनो गोदोनि समावहाय माखासे सरखारि साख्रिबो मोननो हायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो
औ औ
औ नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बैफोरबायदि फरायनायखौ जों साख्रि मोननायखौ नुलिया मानो होनोबा आथिखाल मुगाया जौगालु मुगा बे मुगायाव माने गोबां माने सोलोंथाइ नांगौ जायो जोंहा माखासे सरखारि साख्रि मोननो थाखायबो आरो जोंहा दानि मुगायावहाय जों गोबां बादायलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाय सोलोंथाय लायोब्लाबो जों मा सरखारि साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो आथिखालावहाय जोंहा गोबां माने सोलायनो हमबाय आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा नुनो मोनबोदों मा होनो बांसिन फरायसाफोरखौ जायगायाव फरायनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो माने गोजौ सोलोंथाय थाय लानो थाखाय बिसोरो न'निफ्राय बबेबा दाबसे गोजान एबा बबेबा जायगायावहाय थाहैनानै फरायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदोनि सम समावहाय जोंहा बैफोरबायदि फरायहैनो हानाय सुबिदा गैयामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा फरायसालियाव थांनो थाखाय हान्था मेलानि थाखायबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंहा मा बिजाबफोरखौबो मोनामोन आरो फोरोंगिरिनि नि थाखायबो फोरोंगिरिखौबो मोननो थाङामोन आरो मा माखासे रांखावरि बिथिङावबो माने गोग्लैसोनायमोन बिनिखायनो माने जोंनि समावहाय जोंहा मा माखासे गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने फरायहैनो हायामोन आरो नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायनानै गोबां माखासे दिहुनथायारि एबा मा गोनोखोआरि आदबजों दिहुनथाइ दिहुननाय बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जों नुनोबो मोनबाय आरो सोलोंथाइ जौगानाय लोगो लोगो। नाथाय गोदोनि समावथ' बै मुवा बेसादफोरखौबो जों नुनोनो मोनामोन आथिखाल मुगायावसो जों नुनो मोनबोदों आरो
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ गोदोनि गोदोनि सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंहा गोदोनि सोलोंथाइयाव नोंथां बुंलांनाय बादिनो गोदो नि सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव एसेबां फेसिलि गासि- गासैनिबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जोहा फेसिलिटिया फेसिलिटि गैया मोननानै होन जायो मानो होनोब्ला जोंहा बिनि फरायसानि फरायसा फरायसुलिनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय निफ्राय लानानै जोंहा आरो लोगोसेयै फरायसालि बा बे फरायसालिनि फोरोंनायनि जे जि-जिरायनाय थानाय
औ।
बा फोरोंगिरि बेफोरनि फेसिलिटिया एथ'बां मोजां नङामोन बा एभेलेबोल नङामोन। बिनि थाखायनो गोदोनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना जेंसि बा गोबां खस्थ'नो दं। खस्थ'खौ आं नुहुरोमोन। जायनि जाउनाव माखासे फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायजोब फरायनो हायाखै।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो जोहा गोदोनि समाव बिमा बिफा फोरा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो सोरबा माहाजोननाव फिसालाफोरखौ हौवासाफोरखौ जो दाहोना दोननाय फिसाजोफोरखौ रुवाथि बा बखालि बेफोरबायदि दोनहरनाय जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोंहा फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नायोब्ला गोबां जौगानायखौ आं नुनो मोनो। जोंहा फरायसा फरायसुलिनि गाननाय जोमनाय बा फरायसानि फरायसालिनि नुथाय बा फरायसालिनि फरायसालियाव जानाय लोंनाय बा बेनि थानाय जिरायनाय बा फोरोंगिरि गासिबो बिथिङावनो एभेलेबोेल जाबायखौनो होननांसिगोन आथिखालनि समावथ' लोगोसेयैनो जोहा फोरोंगिरिफ्राबो आथिखालनि समाव
औ।
मोजांसिन बा गोबांसिन सोलोंथाइ लानाय जाबाय। गोदोनि समावथ' नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोङा गोदोनि फोरोंगिरिफ्रा नाइन थाखो गु बा थाखो जि बा बेफोराव फरायनायफ्रानो जोआ फोरोंगिरि मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि समावथ' जोंहा फोरोंगिरि मोननो थाखाय गोबां डिग्रि लानांगौ जायो जेरै बि ए, एम ए बेफोर मास्टार दिडिग्रि बि फोरखौ लानांगौ जायो आथिखालनि समाव मोजां मोजां। फोरोंगिरिफोर मोननो हासै। जोङो बेफोरबायदिनो थिखालनि समाव जोंहा गोजानाव फरायहैनोबाबो थांलाय फैलायनि राहाया गोरलै जाना फैबाय जेरै जों गोजानाव फरायहैनो थाखाय जों बासफोरजों थांनो हायो।
औ औ।
लोगोसेयैनो जों गोजानथारावबाबो बिरखं फोरजों थांनो हासै आथिखालनि समाव गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि गोजानाव फरायहैनायनि जेबो खाबु गैयामोन मानो होनोब्ला जोंहा थां नो गारि मथर गैयामोन बिरखं गैयामोन गोदोनि समाव।
औ औ।
जोङो आथिखालनि समाव गोबांथार गोरलै जाबाय आरो जोंहा। टाउन सहराव फराय फरायहैनो फरायहैब्लाबो जोंहा गारि मथरजोंनो थांसै। आथिखालावथ' आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गामियावनो होनबा सहरावनो होन गासिबनावबो गंफा-गंफा मटर साइकेल थाखासै। बेफोरजोंनो जोङो गोरलैयैनो फरायसालियाव थांलाय फैलाय। खालामनो हायो गासिबो बिथिङाव नायोबा जोङो थिखालनि गोनोखो मुगायाव मुगानि सोलोंथाइ लानायाव गोबां
जोंहा बिदिबा नोंथां समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।